हेलौ नोंथां हेल'
हेल'
अ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों दे औ खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों दे
अ अ दायो जोङो माने मोनसे टपिकनि टपिक रायलायनि ना नोंथां?
औ औ औ लायराय जागोन दे
ओ औ दा जों ओंख्रि नि नि बागै रायलायनो नामा?
ओ औ सावराय जागोन लायराय जागोन।
बिनि बागै जोंहा दा ब बर'नि मा मा
उम औ उम औ नंगौ।
थाय थाइबेल हिसाबै जोंनि गामिनि ओंख्रि होनोबा जोंनि
ओ
नारजि नाफामा जोंनि बर'नि थाय दोनजायो नङा होमबा? ओमफाय अनला दाउ अनला दावआबो जोंनि बर'नि खोब आंगो ओंख्रि
नंगौ नोंथ
बे नारजि ओंख्रियाबो बर'नि खोब माने आंगो ओंख्रि होनजायो। आरो नाफाम नाफाम नाफाम बिदैयाव बर'नि आंगो होननाय नाफाम बाथोन नि थाखाय आरो बयनिबो हा गैया जों ट्राइबेला बेफोरखौ एबा माने मोनजादों बायदि मोन ट्राइबेलफ्रा मान बे ओंख्रिया ट्राइबेलनि थाख खोब गोनां आरो दा बे ओंख्रिया दासिमबो जोंनिया माने जोबनानै थाङाखै गोदोनिफ्रायनो सलिबोबाय थानाय दासिमबो बे ओंख्रिया फेमास दा आरो बांसिन फेमाससो जाबाय गोदोथ' बेलेग हारिफोरजों जोङो बेफोर ओंख्रि जानायनि थाखाय मुगै जायोमोन ट्राइबेल हारिफ्रा औ दा बेयो दाथ' आरो खोब फेमास ओंख्रि जाबाय बिसोरो
नंगौ नोंथां।
ओ बेखाय दा गुबुन हारियाबो खु जानोसो माने जानोसो जागायजेनबाय आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
माने बेलेग हारिया मुगैनाय माबायाव फैला माने बिसोरबो जानोस
फैला माने बिसोरबो जानायखौ आराम खालामनो औ नंगौ नोंथां उम
ओ जानानैसोबो ओ माबायदि बिनि जानायनि टेस्ट बिनि ए टेसा माबायदि बेखौ बयबो लानानै दा माने दा बेलेग हारियाबो आरो जोंनि बर'नि ओ गोदोथ' बेलेग हारिया साम' अर जानायनि ट्राइबेलफोरखौ मुगैयोसोमोन।
औ नंगौ नोंथां
ओ बेफोरखौबो दा बेलेग हारियाबो खोब जासोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो हटेल गलाफोराव बेफोर ओंख्रिखौबो आजिखालि दानि जुगाव खोब बाहायनाय जायो।
ओम नंगौ नोंथां
बे हटेलाव हाबनाय जायो। माने जानो गोसो जाया जानो
माबा दा हटेल गलाफ्राव ओंखाम जानो हाबबा जोंनि मा मा ओंख्रि बर'नि ओंख्रिया मा मा बे ओंख्रिया थाबासो जों माने हटेलाव ट्राइबेलफ्रा हाबो आरो
नंगौ नोंथां
दा बेखौ संनायनिबो माबा नांगौ। ओ संनायनिबो नेम दङ' ना नङाबा ओंख्रिया बे गोथाव जाया
औ
जोङो साम'खौ आल ओ मा सबायखौ आगोल एवनानै लागोन गोरनांगोन एवनानै आरो जोङो फुख्रेम नांगोन। सोरबाया बथलजों फुख्रेमो खामफ्लायाव सोरबाया जाथा ना मा जाथा होनोमोन नामा बोरै गुवार माबाखौ बे बेजों हुख्रेमो हुख्रेमनानै आरो बेखौ माबायाव कुलाराव आरो देबावनानैसो माने बिखखौ जावगारनानै आरो खांनानै आरो खा होननानै रुयो अब्ला खानानै जाया दिनै लाबोगोन दैयाव दाननानै आरो बेखौ
जायो। साम'खौ आगोल एवनानै ओमफ्राय सबाइ रुखा बिनो समबार होनानै संनाय जायो। साम' सबाय ओंख्रि
आरो जोङो अनला अनला दाउ होननानैबाबो लाग्रोनांगोन।
औ नंगौ नोंथां
आ उलाराव देखा आजिखालि मेचिनबो बाहायबाय दु उलार उवाल गैयाबाबो मेसिन मिक्सार मेसिनावनो खायसे बाहायनानै गुन्दै खालामो गुन्दै खालामनानै आरो- अनलाया दैखौ फुदुंनानै लाग्रोगोन जोङो माने दाउखौ दाउखौ जोङो एवनानै लाग्रोन दाउजों अनलाजों संनाय हिसाबै दाउखौ एवनानै लाग बेखाङो गुन्दै जायो होमबा जोङो दै जोंङो अनलाखौ माने
नंगौ नोंथां।
इसे एसे एसे होनानै खादौजों एरबाय थागोन खादौजों एरबाय थागोन बिदि अनलाया फिथर जायबायायदि आरो फारसेथिं खानद' बेखौ होगोन बिदि होनानै
न'आव
बे बेदरखौ होनानै आरो बेदरा
बे मोनैनि मस्ला मुलिखौ होनाय जायो आरो दुन्दियाफोरखौ
औ नंगौ
बेदर जोंहा खारिया। गोजा जालाय जासे होनांगौ आरो अनला दाउ होनबा ना माबा मोजाङै जाया
उम नंगौ नोंथां।
दायो गोजा जै होनोमबाना अनला ओंख्रिया गोथाव जाबाय आरो। बिदि संनानैबो खब समयाव बर'नि माने ओंख्रिखौ माने न'आव माने हदगोनां संनानै जानो हायो आरो।
नंगौ नोंथां
बर' हारिनि बे जानाय बर' हारिनि माने ओंख्रिखौ नाफामोबो जोङो बर'आ नाफामा गावनि आंगो जाथारो नाफामखौ जोङो ना जेथिया न' न'आवनो देनानै लायो नाफामखौ आरो बायनानै लाबोयो नाफामखौसो जों बर'फ्रा ना मोनोबा बर' हारि ट्राइबेलफ्राथ' नाफामखौ देथारो। नाया जुदि दुब्लिफ्राव सारनानै बुरजा मोनोबा नाखौ जोंनि बर'आ मोजां
दुब्लिफ्राव सारनानै बुरजा
अराव हांनानै मोजां फोराननानै जोङो नाफाम देगोन नाफामखौ देनानै नाफाम देनायाव जों थास' होयो थास बायनाय खिन्थु बांसिन नाफामनि बाहायनाय
औ नंगौ नोंथां।
थास' गोसोमखौ होनानै
जोंनि ओनसोलनि सो-सोमोन्दै आं गुसुङै बुंनो र जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो अनलायाथ' अनला जोंनि बर'नि फेभरेट लोगोसे जोङो गोबां जों हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिबो जों जानायखो नुनो मोनो।
औ औ अनलाजो
जेरै औ अनलाजों जेनेबा हाग्रा ओ हाग्रायाव मोननाय खुन्थाइ फिथाइ खुन्थाइ नारा औ बेफोरखौबो जों अनला ओंख्रि जायो।
औ
आरो मा होनो बे खोमा बिबार खोमा बिबारखो प्राय सोरनावबा सोरनावबा नुनो मोनो आरो।
अ जोंनि आं जोंनिथि बेगखौ बाहायनो मोननाय
दा नैबे खोमा बिबार फोरखौ अनला नादों जों जायो ओंख्रि हिसाबै आरो बेनिबादै गाव ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोंनि बर'नियावथ' गोबांथार आइटेम थायो।
उम उम उम
जेरै थास' ओ थास' बिबार थास' फिथं औ आरो थास स बेदर बेफोरखौबो औ जोंनि बर' हारिया बाहायो। मोनथामखोबो। आरो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनो बे दुब्लि फोथारफोराव
औ
ओ नैबे दैज्लां बोथोरनि समाव जों सिबुं मैगं होनना बुङोना औ दुब्लियाव रजनाय बेफोरखौ जों मोननो हायो।
आ औ दा रज'बाय माइ गायखांनायाव
दा बेफोरखो जों जायो आरो बे हाग्रा बंग्रानि मैगं बे फोर जोंनि थाखाय हेल्दि ओ आरो प्राय जोंनि बे ट्राइबेला स्ट्रं थारमाने हाग्रा बंग्रानि ओंख्रि जायै जायैहै
केल लकेल मेडिसिन होयै
लकेल उम मिडि जोंफोर ट्राइबेलफोर एसे स्ट्रं नुनो मोनो आरो। देहा फारसे देहा फारसे स्ट्रं जायो आरो बेनि अनगायैबो गोबां जोंनाव दंखायोनोसै जेनेबा लेस
औ औ अ अ औ
आरो बे मै गोखा अनला जानो मैथ्रु बिबारखो जों अनला जायो उम ना
औ ना गोरलै दाथ' ना गोरलैजों जायो बे ना फुवान
दा जोंनि बे ओनसोलाव
अ
आ आरो बेजों लोगोसे
औ।
समाव जों नायखौ नुनो मोनो
औ नोंथां।
बेखौ जोङो गोथाङावबो जायो। आसार महरै आसार बेखौ उन बा
औ।
ओ अनला ओंख्रि जायो आरो बेखौ।
औ।
फेसेवनानै मोखै खालामनाय जाहै थार
औ औ औ मुला अनलाजों जायो
औ।
औ औ।
औ आरो